औ
हेलौ हेलौ औ
औ
औ खोनादों।
उम माथो लासै खोनादों नोंनिखौ।
बुंलाय
लासै खोनाथारदों। डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसै नङा होमबा?
औ दे
जोंना टपिकआ सासे मानसिया माबोरै जिउआव जाफुंसार जानो हायो गावनि थांखिफोरखौ जिउआव माबोरै जा फुंसार खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ औ दे नोंथाङानो बुंग्रोदो दे एसे
बुं फोरना होग्रोनोसै आरो ओ आथिखालाव सानस्रि जानो थाखाय गोबां चेलेन्जेस फोरजों माने जुजिनो गोनां जायो ओ फरायनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रि नागिरनायनिफ्राय लानानै आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे लेखा फरा गोरों गोराफ्राबो बांलांबाय ओ बांसिनै बांसिन गोरों गोरों ओंखारबाय नालाय दा बांसिन माने जिउआव माबा मोनसे थांखि लानानै इयुनाव जाफुंसार जानो सानदोंब्लाबो नोंनि थांखि लानाय बायदि गोबां सुबुंफोराबो जाफुंसार जानो नाजायो नालाय दा बेफोर गासैखौबो ओ माने जुजिनो हायोब्लासो जिउआव माने सासे जाफुंसार मानसि जानो हायो। दा ओ जोंनि गेजेराव ओ बे फोर गाव गावनि थांखिखौ जाफुंसार खालामनो हायियाव गोबां मानसिफोरा बेखार जानानैबो दङ दा गोदोनि समाव बांद्राय बेफोरबायदि गैद्रायामोनब्लाबो आथिखालाव माने गोबां मानसिफोर दं जे गाव गावनि थांखिफोरखौ जाफुंसार होनो नाजायो खिन्थु ओ गावनि थांखिफोरखौ जाफुं फुंसार होनो हाया दा बैफोर ओ गासैखौबो नोजोर होनानै बे सासे मानसिया मा ब्रै गावनि थांखखौ जा फुंसार होनो मा बोरै फरायनानै सोरनिफ्राय गियान लानानै माबोरै गावनि जिउआव गावनि थांखिफोरखौ जाफुंसार खालामनो आरो बैफोरबायदि बेखार जेंनाफोरनिफ्राय माबोरै बारग'नो बे फोर गासैखौबो नोजोर होनानै नों नोंथाङा फंनैसो माने बुंनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय आरो।
जोंनि बांसिन बिन मानसियानो माने लाइमोनफोरा बा जोङो लाइमोनफोरनि सायाव आं बिमा बिफानि बाथ्राखौ बुंग्रोनोसै आङो। जोंनि बांसिन बिमा फिफा फोरानो माने ओ फरायनाय फरमेल इदु केसनखौल' जोंखौल' बांसिन गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। माने जोङो स्किलनि सायाव एसे खम नोजोर होनायखौ नुनो मोनो। जोङो बांसिन मानसि फ्रानो फरमेल इडुकेसनजों लोगोसे ओ बे स्किलखौबो स्किलदेभलप खो ओ देभ बेखौबो जों लांफानांगोन आरो अब्ला जोङो जोंनि साकसेस जानायाव खम सम नांगोन आरो मा माने आं बेखौ नुहुरो आरो। ओ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जु दि स्किलखौ देभलप खालामखायोबा ओ जेरै ओ जोङो बे साख्रि बाख्रि नागिरनायावबो जोंहा स्किल थाखायोबा एसे ओ मोजांसिन जायो नङा होमबा? स्किलनि सार्टिफिकेटफोर थायोबा जेरै स्किल होननानै बुङोब्ला गोबां थायो माने
उम।
ओ केयार लाखानो हायोबा आरो माने उन्दैफोर खौ जोङो जा मावनो गोसो बेखौनो मावहोनांगौ अब्लासो जों बिसोरनि बिसोर मायाव इन्ट्रेस्ट टेट बिफ खौ जोङो मिथिनो मोनो आरो। माने सासे उन्दै गथ'आ जेरै ओ खेला गेलेनायाव गोसो जादों अब्ला बे गथ'आ खेला गेले फैबाय थागोन। अब्ला जों बेखौ हगारनांगौ आरो ना नाथाय जोंनि बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि खालामो जे मा होनो ओ खेला गेलेयोब्ला जोंना फिसाया फरायनायाव ओ डाउन जागोन बेफोरबायदि साननाय लायो आरो ओमफ्राय नाथाय जोङो बे खेला गेलेनायाव हगारनांगौ आरो मानोना ओ जोंनि गोबां मानसि दं गोबां माने जों दा नुनो मोनदों खेला गेलेनानैबो गोबां ओ गोजौ थाखोसिम थांनायखौ नुनो मोनदों। थ बै गथ'आ खेलायाव इन्ट्रेस्ट देदबा जों बेखौ हगारना होनांगौ आरो सोरबा दामनाय देनायाव गोसो सोरबा मोसानायाव गोसो थागोन बेबायदिनो गोबां स्किलफोर थायो बेफोराव हगार सारनानै होनांगौ आरो उन्दै समनिफ्रायनो ओम बेबायदि हगारनानै होयोब्ला जोंहा एसे ओ उनावहाय इयुनाव बिदिनो साकसेस जानो थाखाय एसे खम समनि गेजेराव साक्सेस जानो हायो आरो आं बेखौ खौ नुहरो आरो ओ जोंनि गोबां मानसिफोरानो माने ओ लेखा फरायो एम ए बिए फरायखांनायनि उनावनो माने लामा आन्दायनानै थादों मानि थाखाय जोंनि गोबां मानसिनि साननाया माने दासिमबो सोलायाखै मोनसे खामानिखौ गोजौ गाहाय बा फिसा गिदिर साननाय बेखौ दासिमबो ओ गारनो हायाखै आरो जोङो मोनसे खामानिखौ खौ फिसा साननानै ओ माने जोङो गोरों साननानै गावखौ गोरों साननानै फिसा खामानिखौ मावनो लाजियो मावनो लाजिनाय माने जोंनि गामिनि सुबुं फोराबो जोंखौ माने ओरैबायदि खालामो एम ए बिए फरायबाय हनै न' थानानै अमा आदार होग्रायासो जानानै थाबाय बेफोरबायदि जोंखौ निन्दा होयो आरो माने लाजि फोनाङो बेफोरबायदियावबो जोंनि गोसोआ एसे बायक बियो माने बिसोरबो जोंखौ जों खामानि मावनाय बेखौ निन्दा होनो नाङा आरो माने सापर्टसो खालामनांगौ आरो जोंलाय बयबो साख्रि मोनजोबखाया एसे ओ मा होनो बयबो साख्रिखौथ' मोनजोबखाया नालाय जोङो गाव जेराव इन्ट्रेस्टेद बे बे खौ मावनांगौ आरो माने माने ओरैबायदिबो जायो बै मानसिया लेखा फरायनानै साख्रि मोनहैबाय साख्रि मोननानै बेहा बे साख्रियाव इन्ट्रेस्टेड गैयााबा सेटिसफेक्सन गैयाबो जानो हागौ आरो माने रां खान्थिनि थाखाय जोङो ओ गासिबो खामानिखौनो मावनो गोनां जायो आरो जों रां जोंनोथ' रां नांगौ नङा होमबा जिउआव थांनानै थानो थाखाय रांनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोङो रांनि थाखाय बै जोङो साख्रि जे साख्रि मावदों बेयाव जों गोजोननाय गैयाब्लाबो जों बेखौ मावनो गोनां जादों आरो औ बेबायदिनो बेबायदि जायो आरो बिनिखायनो जोङो जेराव गोसो बेखौ मावनांगौ आरो माने जेरै जोङो ओ लेखा फरायनायाथ' जोङो मोनसे जोङो नलेज बुथुमनायनि थाखायल' आरो बियो आं बिदि सानो माने औ लेखा फरायनायखौ औ ओमफ्राय बेखौनो मानसिफोरा मा साननानै लायो लेखा फरायनानै साख्रिल' मोनथारनांगौ बिदि सानो आरो माने गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि सानो नाथायबा जोंहा साख्रिनि अनगायैबो गोबां खामानि थायो नङा होमबा ओ बेफोर खामानियाव जोङो बेफोर खामानियाव माने जोंहा जेराव गोसो गोजोननाय जोंहा सेटिसफेक्सन दं बेखौसो मावनांगौ आरो आं बेबायदि मोनो दे नोंथाङा एसे बुंदो
बुंनाय बायदिनो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंखाजोबबाय जोंनि गेजेराव बिदि जायो बांसिन माने सोरबा बायदिया लेखाखौ फरमेलि मा क्लास फैयो मा मायो बेखौल' जिखुनु जाया फरायलांबाय थायो फरायलांबथाय ओ सोरबा बायदिया ग्रेजुवेट खालामनानै ओरैनो थानाय सोरबाबायदिया एम ए बि ए बा मास्टार- डिग्रि जिखुनु जाया खालामनानै ओरैनो थानाय जेबो खामानि मावनो रोङा जेबो स्किल डेभलप स्किलनि फारसे बेहा रोंगौथि गैया बेफोरबायदि जोंनि समाजाव गोबां मानसि फोर दङ आरो ओरैहा फारसेथिं फिसा फिसा खामानिखौ मावनो लाजिसिगोन ओ आर्मि पुलिसफोरावबो जाहैजोबला ओरै आबाद फोथारावबो जाहैजोबला बेफोरबायदि जानाय गोबां मानसिफोर दङ ओ बेबायदि माने जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदियाव गोबां आन्दायनानै बेखार जानानै थायो आरो किसुमान फोरा दा बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि बेखार जेंनाफोरखौ। फोजोबनायनि राहा। फोर जोंहा। गोबां रोखोमै लानो हायो जेराव सासे मानसिया आं मानि थाखाय साख्रि मोनाखैबा जिउआव मानि थाखाय जाफुंसार जानो हायाखैमाने बे गाव गावनि। सिनसियार जाग्रोनांगोन आरो। साननो रोंग्रोनांगोन गाव गाव। उनि फारसे। आरो फारसेथिं जोंहा जिउआव जाफुंसार जानायनि थाखाय जोंहा गोबां लामाफोर थायो। गोबां स्टुडेन्ट। गोबां मानसिफोरनि। थांखिया गुबुन गुबुन आलदा आलदा रोखोमनि जायो। जों गोबां रो रोखोमै माने जिउआव जाफुंसार जानो हायो। सोरबा बायदिया। साख्रि बाख्रि लानानै जिउआव जाफुंसार जानो सानो सोरबा बायदिया। खेला बायदिसिना गेलेनानै। सानो सोरबा बायदिया आरो गुबुन गुबुन रोखोमै जाफुंसार जानो सानो आरो। दा आं बेखौनो बुंगोन आरो जाय। फोरानोखि जि जायफोर जाखिनि फिल्डआवनो जाफुंसार जानो साना माने बै। फिल्डनि सोमोन्दै मोजाङै। उन्दैनिफ्रायनो माने गोसो होनानै फरायनांगोन बेखौ मोजाङै रिसार्च खालामनानै नायनो हानाय जानांगोन आरो साख्रि आथिखालावथ' जोंनि लाइमोनफोरनियाव बांसिनावनो बांसिननियावनो मा थायो। थाखा फैसानि आंखालाव साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौल' बिसोर साननो हायो जेे‌ थेने साख्रि मोनबानो जाबाय मा जाबाय बेफोरबायदि सानग्रा जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोर दा बेफोराव माने बेखार जेंनाया बांसिनसो बाङो आरो गासिबो साख्रि बाख्रि मोनजोबखाया बे नंखायखौ दा बेबायदियाव मा जायो। साख्रिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गोबां राहा। फोर दङ लामाफोर दङ जिउआव थाखा फैसा खामायनानै जानो हानायनि। थाखा फैसा खामायनानै लानो। हानायनि दा बैफोर लामाफोरखौ बिसोरो सायखनानै लोंनांगोन अब्लाना जिउआव। गोरलै जाफुंसार जानो हागोन। ओ बिदिन्थि महरै आं बुंनोसै ओ बिजनेसफोर बिजनेस मावनाय नि बिथिङाव जों ओ अनेकथा रोखोमनि बिजिनेस मावनो हायो दा बैफोर खौ माने मावनो रोंनांगोन आरो गोसो होनो हानांगोन जुदि फरायनानै जुदि जेबो जालाब्ला स्किल ओ जुदि स्किलनिबो जे जेबो रोंगौ थि गैलाब्ला बैसो फ्राबो बारग'बायब्ला दा बैफोरबायदि मानसिया बिजनेसफोर लाइनाव बारलांनो हायो आरो बेफोरबायदि मावनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां राहाफोर दङ माबे गाव गावनि गोसोआव माने एसे हानाय बायदि गाव माने साटिस मा होनो बेखौ गावनि गोसोआव गोजोननाय बायदि खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो दाथ' जों दसे समनि गेजेरावबाबो गोबां बाथ्रा सावरायबाय टाइमाबो जाबाय जोंनिया
औ दे बिदिब्ला उनाव सम मोनब्लाथाय औ गोजोनबाय उनफोराव सम मोनब्ला मोजां सावरायफिनसै नङा होमबा औ दे